औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ फ्रि
जोङो बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो सोलोंथाइनि बागै फंनैसो जेनेबा सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन मानो हाया जानो
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मा मा मा मावनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों माबायदि जों गियान आरजिनो हायो सोलोंथाइनि दारै गुबुन गुबुन जायगाफोराव माबोरै सिनाय जायो बैफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन मानो हाया जानो
औ दे फोरमायग्रोखो दे बिब्दिब्ला नोंथाङा
सोलोंथाइ होनना होनना बुङोब्लाथ जोङो उन्दैनिफ्रायनो रावबो रों फैखाया जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ एसे देरजासिम जों राव रोंजासिम ज जोंखौ बिमा बिफाया जोंखौ राव फोरोङो रायज्लायनो फोरोङो थाबायनो फोरोङो आर ना बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ जाबाय बे बिमाया बिदिनो जोंखौ बिदिनो रोंजासिम बेफोरबायदि सोलोंथाइ होयो आरो जाहाथे उनाव जों मोजां थाबायनो रोंबाथाय इदिनो माबनो रायलायनो रोंबाथाय जों जोंखौ जोंसो जोंनि जिउनि थाखाय जों सोलोंथाइ लानो थाखाय जों जिउआव मा जाहैगोन बेफोरनि फारसे माबा साननानै जोंखौ स्कुलफोराव हरो आरोना बिमाफोरा
औ औ
जोङो बे स्कुलनि स्कुलाव थांनानैनो गोबां सोलोंथाइ मोनो आरो गावनि जिउआव जाय माबा सासे जेनेबा मानसिया जोनोम मोनबाय ज जेब्ला जिउआव माबा सासे साक्सेस जाबासो माबा थांना थानायनि माबा नालाय बेफोरबायदि माबानानै जोङो सोलोंथाइ लाहैनांगौ सोलोंथाइ लायो आरोना मोजां सोलोंथाइ लाब ओमफ्राय बिदिनो बयजोंबो बाख्नायजायो मोजां मोनजायो आरोना बिदिनो मोजां फरायनांगौ आरो दानि दिनावथ मबाइलजोंबो गोबां सोलोंनो हायोना जोङो जेरै जोंनि जोंथ' बिदिनो माबा बर' माबानायफोरा इसेबां इंलिसबो रोङा जों बे इंलिसखौनो जों बर'आव सोलोंनो हायो आरो
औ औ
गोबां रायज्लायनो राव रोङिफोरखौबो जोङो बे माबाजों मबाइलजोंनो सोलोंनो ह हायोआरो बेफोर सोलोंथाइ लेखा फरायबाल'ों हायो बे नङा जाहाथे जोङो बेराय जोङो सोलोंथाइ लानो हायोोना जाहाथे बै बेलेग जायगानि माबानायफोरखौ जाहाथे बेलेग जायगायाव माबायदि थार थानाय माबिदि जिनाय माबादि सोलोंथाय लायो माबादि मायो जों बेफोरखौबो जायगायाव थांनानैबो सोलोंथाइ लाहैनांगौ आरोना बेनिखायनो माबानांगौ मा नोंथाङा नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होदो दे
औ सोलोंथाइयाथ जाबाय जोंनि जिउनि जेनेबा मेन मोन से आयदा हिसाबै जों साननो हायो नोंथां औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेनेबाथ' ओ जेबो उदिस जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ सोलोंथाइनि सोलोंथाइथ' जेनेबा जोंनि थाखाय गोनां नालाय जों सोलोंथाइ थाइ लानो थाखाय जोङो गंसे फरायसालियाव थांनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां औ फरायसालियाव जेनेबा फोरोंगिरिफोर थागोन बिनिफ्राय सोलोंनो थाखाय थांनाय सोलोंसाफ्रा थागोन आरोना नोंथां फोरोंगिरिफोराथ' जोंनो मोजाङैनो फोरोंनानै होयो जोङो जेनेबा फोरोंगिरि फोर फोरोंनायनि ओ फोरोंनायखौ जोङो ओ मोजाङै रेसपन्स खालामनांगौ ओ आरो जोङो गोसो सो होनानै जेनेबा सोलोंथाइखौ लानो हा लानांगौ आरो ना ओ जोङो जेनेब्ला सोलोंथाइ लानो थाखाय जो ओ बयजोंबो गोरोबलायनानै थानाङो लोगोफोरजों आरो लोगोसे जोङो ओ फोरोंगिरिफोरजों ओ मोजां बेब'हारै सोलिनांगोन लोगोसेनो ओ सारमोननि बा मेदाम मोननि थोन नायफोरखौ जोङो ओ लाखिनांगोन आरोना नोंथां
औ नगौ नोंथां
जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जेनेबा ओ बिब्दिनो आथिखालावथ' गोबां उसुबिदा जाबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
सरकारा जोंनो जेनेबा सोलोंथाइ लानो थाखाय आथिखालावथ' गोबां सुबिदा होदों जेराव जोङो ओ सोलों थाइ लाहैनाय समाव जेनेबा न' ओ फरायसालियावनो जोङो ओंखाम मोनजायो लोगोसेनो फरायसालियावनो जोंनो सरकारा फ्रियैनो बिजाब बा होखायो लोगोसेनो गाननाय जोमनाय ड्रेसखौबो होफाखायो आरो लोगोसे ओ साइकेलबो होयो नङा होमबा नोंथां औ बिब्दिनो जोङो जेनेबा सरखारि फरायसालिफोराव ङैनो फरायनो हायो फरायनो लिरनो हायो जोङो हाजार ओ सरकारि कल ओ सरकारि स्कुल बा सरकारि कलेज बाबो जोङो गाव गावनि गोसोनि जेनेबा गाव गाव गोसो थाब्लानो एबा गाव गाव नाजानाय थाब्लानो जोङो सरखारि कलेज बाबो गोजौ बिथिंसिम थांनो हायो जोङो सोलोंथाइ लानायाव औ बिब्दिनो जोङो ओ जेनेबा सोलों थाइ लानायनि गेजेरजों जोङो जेनेबा गिबि ओ जायखौ जों मेट्रिक आनजाद बुङो बै समाव जोङो जेनेबा ओ मुलुगावथ' जेनेबा गोबां फरायसालि फरायसालिमा दं नङा होमबा नोंथां
औ
औ बैफोर फरायसालि बा फरायसालिमाफोरनिफ्राय जेनेबा नोङो सासे नोङो सासे मोजां ओ फरायसा होननानै फोरमायथिनो हानोब्ला जेनेबा नोङो गावखौनो बासोमना माने गाव गोसो मोदोम होसारनानै जेनेबा सोलोंनाय ओ जेनेबा सोलोंनोबो फरायनो हानाय ज हानाय जानांगौ आरोना नोंथां
औ नंगौ
जोङो जेनेब्ला बे मेट्रिक आनजादाव जेनेबा ओ गोजौ मासि आवग्रिनो थाखाय जोंनो गोबां आयदाफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोर आयदाफोराव जोङो गोबां सिकर मोननानै जोङो जेनेबा ओ गु गुजि जौखोन्दो गुजिबा जौखोन्दो गुजिगु जौखोन्दो बैफोर ओ बैफोर जौ खुनदोफोरखौ जोङो मोननो हायोब्ला जेनेबा ओ एरियाव थानाय स्कुल बा फरायसालिफोरनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो मान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बा एरिया गामि फरायस सालि ओ बिबदिनो मोनसे डिस्ट्रिक्ट बैफोराव हायो जोङो जेनेब्ला मो मुं मोनो आरोना नोंथां औ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जेनेबा नों फरायबाय थायोब्लानो मोनसे ओ सं खारनिफ्राय जेनेबा स्कलारशिप हिसाबै जोङो रांबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बैफोर रांफोरा जोंखौ जेनेबा जोंनि फरायसालि बा कलेजफोराव थांलाय फैलाय बैफोराव जोंनो गोबां सुबिदा होनाय जायो आरोना नोंथां थां
औ
औ ओ नोंथाङा दायो जेनेबा सोलोंथाइनि बागै बा फरायसालि फरायसालिमाफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
दानि दिनावथ' बिदिनो सोलोंथाइ लानाया बिराद मोजां आरो इदिनो जोंनिया दाथ' इदिनो सरखारा इदिनो गामि गामि गंफ्रोमबो गामियावनो फरायसालि गायसनना हो होजोबखाबाय बेनिखायनो बा सिगांनि बायदि खस्थ' गैया आरोना जा गोजान गोजानाव थांना फरायहैनायनि गोनांथियानो गैया दानि दिनाव बिदिनो गंफ्रोमबो गामियावनो मोनसे मोनसे स्कुल थाखायो आरो इदिनो जानो थाखाय आदार इदिनो गाननाय जोमनाय द्रेस आरो इदिनो साइकेलबो होनाय जायो आरो जानाय आदार आदार बोथि फिलिम खनसे खनसे इदिनो बारथासोआव बिदिनो खनसे खनसेखौ होखायो आरोना
औ
बिराद मोजां जानानै फैबाय सिगांनियासो बिराद खस्थ' मोन बेनिखायनो सिगांनि दिनाव बिदिनो बारा फरायनाय गैयामोन आरो दानि दिनावथ' गोबां सुबिदाबो जाबाय मोजांबो जाबाय आरो कलेजफोरावबो इदिनो मासै मासबो बिदिनो मोनग्रा जाबाय फैसा जोंनि थांनाय फैलाय इदिनो जोंथ' बिदिनो गोजाननिया बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनांगौना बिदिनो गारि भारा मा माबानांगौ जायो बेफोराव गोमो गोबां सुबिदा होदों आरो आरो स स्कलारशिप हाबनाय इदिनो सोलोंथाइ लानाया बिराद मोजां जाहा इदिनो सेकेणड इयार पास जाखांबानो इदिनो नों जि याव मा जाहैनो सानदों बेफोरनि मोनसे टारगेट लानो हायो आरो नोङो जेरै नार्स जाहैनो गोसोबा नों नार्स सोलोंहैनो हाबाय बिदिनो मास्टार जानोबा नों मास्टारनि लाइन फरायनांसि सिगोन बिदिनो जिउआव मा जाहैनो सानदों आरो अफिसार जानो सानदोंबा बिदिनो मोजाङै फरायदो बिदिनो बेफोरबायदि आरो मोनसे मोनसे
थाङाखै
बिदिनोथ' मास्टार साख्रि लानोबाथ' माबायदि फरायनांगौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आरो
औ औ दे फोरमाय
इदिनो ओ माबा बि एदबो बि एड लानांगोन बिदिनो माबा
गिबियावनो जोङो जेनेबा बि एड लानो थाखाय इन्ट्रेन्स होग्रोनांगौ जायो बे इन्ट्रेन्स आव जोङो उथ्रिसार जानो हाबासो जोङो बि एड खौ नै बोसोर बा थाम बोसोरनि थाखाय जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां औ बि एदा जेनेबा जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जायो आरोना जेनेबा गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै हिसाबै मावनोबा जोङो बिएड लानांगौ जायो
बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे आरो आरो आरो नोङो आइ टि आइबो लानो हायो
औ आथिखालावथ आइटि आइ लानाय गोबां देब्लब एबा आइ टि आइ थानायब्ला जेनबा जोंथ कम्पुटारबो रोंखानाय जायो नालाय गोबां मुलाम्फा जायो आरोोना जोङो
आइ टि आइयाबो बे लाइन दं आरोना
उम
मा लाइन सोलों नों कारेन्टनिबो दं मानिबो दं
औ नोंथां जोंना समाबो जाया नङा जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोङो उननि समाव गोबाङै सावरायबावसो नोंथां
औ औ दे